अ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां मा खालामगासिनो दं दा नोंथां
दंथ'यो दा ओरैनो नोंथां
अ नोंथां माने आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नैबे समाव माने नों थांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां हागोन दे नोंथां सावरायनो दान्दिसे सम।
औ नोंथां आं सावरायनो नागिरनाय जि आयदा बे आयदायानो जाहैबाय। जोंनि देहा आरो एबा सावस्रि बे सावस्रिनि बागै आङो। सावरायनो नागिरदों दा बेवहाय सावरायनो गोनां माखासे बिथिंफोरा जाहै बाय जेरै जोङो जोंनि सावस्रिखौ जोङो माबोरै ओ रैखा खालामना लाखिनो हायो बेराम आजारनिफ्राय जोङो माबायदियै लाखियोब्ला सावस्रिया जोंनिया गाहामै थायो आरो सावस्रिखौ गाहाम खालामनो थाखाय माबायदि माबायदि आदार जानांगौ आरो जुदि सावस्रिया ओ मोजां जायाब्ला मा मा बेरामफोरा जोंनि देहायाव सनदेरनो हायो आरो बै बेरामफोरनिफ्राय जों माबोरै गावखौनो रैखा मोननो हायो दा बेफोरनि बागै आङो नोंथांजों नैबे समाव सावरायनो नागिरदोंमोन। दा नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा अ नों थाङानो बुंग्रोदो ओमबा
जोंनि सावस्रि बुङोब्लाथ' जोंनि देहा जों जोंनि देहाखौ जुदि मोजाङै जोथोनै लाखिनोब्ला जों गिबियावनो जानाय लोंनाय
औ
जानाय लोंनायखौ मोजां जानांगोन जों ओमफ्राय आरो बिदिनो जोङो गाज्रि बुस्थु बेफोरखौ जानाङा आरो ओमफ्राय जोंनि देहाखौ जेब्लायबो जों साखोन सिखोन लाखिनाय दुगैनाय आरामसे जि जोम आरामसे सुनाय। बेफोरो मोनसे जोंनि देहायारि मोनसे माबा आरो जोंनि खान जोंनि सोलेरनि बे खानायफोरखौबो सिनजानाय हौवा मानसिबा ओमफ्राय खर'फोरखौ मोजां सुनाय जोंनि बेफोर आरो ओमफ्राय हाथाइ मानजिनाय आसुगुरफोरखौ हानाय नङाबा जुदि आसुगुराव जुदि मैला हाबोब्ला जों जुदि जानाय आदारखौ जायोब्ला बे मैलाया जुदि नों जोंनि उदैयाव एबा देहायाव हाबलाङोबा बेफोरनो बेमार जायो आरो।
औ।
लोगोसे जोंनि देहाखौ जुदि जों जोथोनै लाखिनोब्ला
औ।
जोङो मा जानानै लोंनानैल' ओरैनो थाबाय थाबा जाया आरो जोङो जोंनि देहाखौ जोङो मोजां लाखिनो थाखाय जोङो गेलेनांगोन। खारनांगोन बारनांगोन बेफोरबायदि जोङो जोंनि देहानिफ्राय गोलोमदै ओंखार होनांगोन आरो होमबाना जोंनि देहायाव बेमारा गोरलैयैनो जानो हानाय नङा आरो।
औ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां ओमफ्राय लोगोसे जोङो दा मेजेमनि बुस्थुफोरखौ मेजेमारि बुस्थुखौ बारा जाजाया आरो दा।
औ।
ओमफ्राय बेफोरनिफ्राय जोङो जुदि मेजेम बुस्थुखौ बांद्राय जाबाय थायोब्ला जोंनाव मा उदैयाव मा गिस्त थिग बायदिसिना बेमार जानो हागौ आरो जुदि जोंनाव जुदि गेस्ट्रिक बेमारा जायोबा जा-जायोब्ला गिस्टक बेमारनिफ्रायनो जोंना दा प्रेसार सुगार बेफोरबायदि गिबियावनो जोङो मा मेजेमि बुस्थुफोरखौ बांद्राय जाजाया आरो नङाबा देहानि थाखाय जोंहा गोबां खहा जानो हागौ आरो।
औ औ नंगौ थारैनो।
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनिफ्राय बेखौ फोरमायबाय गिबियाव।
अ माने नोंथाङानो दानि बुंखांखाबाय नङा होमबा? दा जेरै जोंनि देहा बे देहायानो जोंनि साबसिन धोन माने जोंनि देहाया मोजाङै थायोब्लासो गोग्गोयै थायोब्लासो जोङो मोजाङै जानो लोंनो हागोन। मोजाङै गेलेनो हागोन मोजाङै रंजानो हागोन। मोजाङै दावबायनो हागोन जुदि जोंनि देहा एबा सावस्रि बे जुदि मोजां नङाब्ला बेमार आजारजों बियो अरायबो नाख्रेजानानै थायोब्ला जोङो माने ओ जेसेबां धोन सम्पति थाया मानो जेसेबां रां रुफायानो थाया मानो जों माने गोजोननायखौ मोननो हाया आरो। दा खायसे बेरामफोर दङ जायफोर बेरामफोरखौ माने जेसेबां थाखा फैसा होनानैब्लाबो बेखौ माने फाहामनो हाया आरो बेनिखायनो बुंदों माने जेसेबां धोन सम्पति थाया मानो मा खालामो नोंखौ खुसि खालामनो हाया जुदि नोंनि देहायानो जु जुदि नोरजिया जायोब्ला बेनिनो गिबियाव जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जों जोंनि देहानि जि आव फावफोर आरो जानाय लोंनाय बे जानाय लोंनायफोरखौ जोङो जोबोर सामोल जानानै जानांगौ जायो। थिग बेबायदिनो जेरै देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनाय होनोब्ला जों सम सम आसुगुरफोरखौ हानांगौ आसुगुरखौ हानांगौ मानो ना आसुगुराव बेबायदिनो माखासे ओ इदिनो जिउसाफोर हाबनानै थायो बिजानुफोर हाबनानै थायो आरो बे आसुुराव हाबनानै थानाय बिजानु फोरा जों जेब्ला ओंखाम जायो अब्ला जोंनि उदैयाव आदारजों लोगोसे हाबै फायो आरो अब्लानो बियो मा खालामो बेमार खालामो आरोना बेनि उनाव ओ बेनि उनाव जोङो सम सम हानायफोरखौ हानांगौ नङा होमबा? ओ आरो लोगोसे सम सम जोङो मा खालामनांगौ सम सम माने बेखौ जोङो जेब्ला जानायनि सिगां जायखिजाया आदार ओंखामानो जा बा जायखिजाया जिनिस जानायनि सिगां मा खालामनांगौ जोङो गावनि आखाइखौ मोजाङै साखोन सिखोनै साबुन देटलफोरजों जोङो ओ सुनानै लानांगौ आरो मानो होनोब्ला जोंनि आखायाव बेबायदिनो गोबांथार ओ जिउसाफोरा जोंनि आखाइयाव नांथाबनानै थायो नोंथांङा होमबा?
औ नोंथां।
दा जोङो बेफोरखौ साबोनजों सुवाल्बा ओरैनो दैजों बे जिउसाफोरा माने खारा हो जों बेखौ सा बोनजों सुयोब्लासो जोंनिया मा जायो ओ बै जिउसाफोरा थैयो एबा
थैयो औ भाइरासाआ थैयो।
जोङो जानायनि सिगां जों साबोनजों सुनांगौ आरो जानायनि उनावबो जों साबोनजों सुनां गौ आरो हा जानायनि उनाव साबोनजों सुनांगौ ओंथिया बेनो जुदि नोंनि आखाइयाव ओंखामफोरा नांनानै थायोब्ला बेयाव सेवो आरो सेवोब्ला बेयाव मा जायो बिजानुफोरा बासा लायो आरो बे बिजानुफोर थानाय जि आखाइ बेजोंनो जों मुवा बेसादखौ दांनानै जायोब्ला जोङो बेमार जायो आरो आरो लोगोसे मोनसे जि बियाम बे बियामाबो जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनां जोङो जेसेबां हायो गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय जोङो ब्याम खालामनांगौ ओ फुङाव थाब सिखारनानै जोङो थाबायनांगौ आरो जों हायोब्ला गेजे गेजेर गेजेर बेलासिफोराव जों बेबायदिनो खारहैनांगौ माबाफोराव दुब्लिफोराव फोथारफोराव बा लामाफोराव खारहैनांगौ नङा होमबा नोंथां बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि जि मोनसे देहा बेखौ जोबोरैनो मोजां लाखि नो हायो आरो लोगोसे मोनसे गावनि देहाखौ जों गोग्गोयै लाखिनो आरो गावनि जि मोनसे मेलेमनि जि मोनसे देहा मेलेमारि देहा बेखौबो जों गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ ओ जग खालामनांगौ जग यगा खालामनांगौ आरो
यगा बानायनांगौ नोंथां
जोंबो जोङो गोबांथार बेबायदि ओ बेरामफोरनिफ्राय जोङो गावखौ ओ रैखा खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
ओ आरो जोङो नैबे बोथोर लायै बोथोर जेब्ला नैबे जेरै नै ओ दा जिहेथु दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव जिहेथु दैयावनो बांसिन ओ जो बिजानुफोरा जिहेथु सोमजियो बांसिन जिउवसाफोरा जिहेतु सोमजियो बे दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो गोबांथार एम फौ एनला ओंखारो आरो गोबांथार बेबायदिनो मा जायो ओ ओ थाम्फैफोरबो जायो दा बेनिखायनो थाम्फैया जाहैबाय मेलेरिया बेराम जाहोग्रा मोनसे ओ माबा ओ मोनसे फिसा जिब आरो ना दा बेबाय दिनो जोङो मेलेरिया बेरामनिफ्राय जोङो गावखौ होबथानो थाखाय जों मा खालामनांगोन थाम्फै ओ थाम्फैनिफ्राय जोङो रैखा मोननो जे उन्दुनाय समाव जोङो मुस्रि सोंनानै उन्दुनांगौ जायो आरो नोंथां नङा होमबा ओ मुस्रि सोंनानै उन्दुयो ब्ला जोङो थाम्फैनिफ्राय बारगगोन आरो थाम्फैनिफ्राय बारगयोब्ला जोङो मेलेरिया बेरामनिफ्राय बारगगोन दा मेलेरिया मा माबानि थाखाय जायो मा होनो जो एन प्लिस जो एनप्लिस होननाय थाम्फैाया जेब्ला सासे सुबुंखौ अरो अब्ला बे सासे सुबुंनाव मा खालामो प्लाज मडियाम होननाय मोनसे प्रटजवा माने एंगारना होयो आरो मानसिनि सोलेराव आरो बे प्रटजुवायानो ओ प्लाज मिडियाम होननाय प्रटजवा यानो मानसिखौ मा खालामो मेलेरिया बेराम सोमजिहयो आरो मेलेरिया बेराम सोमजि होयोब्ला बेबायदिनो गेजेर गेजेर ओ लोमजाखांनाय गोजांखांनाय दुंखावनाय बेबायदि थासारि जायो आरो आरो थाबैनो बेखौ जोङो जुदि ओ फाहामथाय लानायनि राहा लायाब्ला बैबे बेरामिया थैनायनि लामासिमबो थाङो आरो नङा होमबा नोंथां आरो बेरामा बेबायदिनो गोबांथार रोखोमनि दङ जेरै सदेरग्रा बेराम सन्देरै बेराम जों सन्देरग्रा बेराम होनोब्ला जेरै मेलेरिया बेराम फोरा सन्देरो कलेरा बेरामफोरा सन्देरो गुजुनायफोरा सन्देरो नङा होमबा नोंथां दा बे सन्देरग्रा बेरामनि फ्राय जोङो माबोरै रैखा मोनो नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा
सन्देरग्रा बेमारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय औ नोंथां। सन्देरग्रा बेमारनि थाखाय रैखा मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो बे कलेरा बेमार होनोना खिनाय जाय खि जाया खिनाय ना बेयाव जुदि जोङो बे खिनाय बे खिनायाव जुदि जोङो बे कलरा बेमारा ओरैबायदि बे खिनायखौ सोरबा जुदि बे सासे मानसि खिबाय बिदिनो खिनानै गोदो माबा खिनानै जुदि माबाबाय बेयाव जुदि नोङो गाहायफ्लांबाय होमबाना बियो फनदेरो आरो कलेरा बेमारा
औ।
ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय आरो गगा मोननाय गगा मोननायाबो बेबो जाहैबाय बारजोंनो गोसारनाय नालाय मोनसे सासे न'खराव जुदि सासे गगा मोननाय थायोब्ला ओमफ्राय बे न'खरनि खाथि खाथियाव जुदि नोङो रायलाय खाथियाव जुदि रायलायफायोबा बेबो नोंनि हांजोंनो बेनि गन्थंङाव हाबनानै सन्देरो आरो बे गगा मोननाय बेमाराबो आरो नोंनि बे गुजुनाय गुजुनायाबो बारजों फैनायानो बेबो मोनसे भाइरासानो बेबो खाथियाव गुजुनाय जुदि नोङो जुदि मास्कफोर गानाब्ला
औ।
गुजुनाय जुदि मानसिया जुदि खुगा होथेनानै आखाइजों हमथेनानै गुजुयाब्ला बेनो गुजुना होनाया बेयाव बारजों गोसारनानै बे भाइरासानो जाय हां लायो खाथियाव थानाय बेयाव बेनाव हाबनानै बे गुजुनाया बे मानसिनाव हाबनानै बेबो गुजुनाय जानो हागौ आरो।
ओमफ्राय होबथानायनि राहाफोरा माबायदि नोंथां बेफोरखौ होब
होबथानायनि बेफोरखौ होबथानायनि राहाफोरा जाहैबाय गुजुनाय जायोब्ला जोङो मानसि थानायफोराव जेनेबा ज' थानायफोराव जोङो गुजुवालासिनो खुगा हमथेनानै गुजुुनांगौ आरो बेफोरखौ थानायनि राहा ओमफ्राय गुजुनाय आरो गगा मोननाय बेयो मोनसेयानो जायो बे मास्क गाननाय
औ।
ओमफ्राय आरो बे कलेरा खिनायनि होबथानायनि जाहोना जाहैबाय जोङो खिबाबो जों मा बेखौ लेट्रिनाव खिनांगोन आरो लेट्रिनाव खिनांगोन ओमफ्राय मोजाङै सुनांगोन ओमफ्राय आखाइफोरखौ साफ साबोनजों सुनांगोन मानसिखौ मोजांङो थुखैनांगोन ओमफ्राय डक्टरनाव जोङो डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानांगोन आरो नङाबा जोङो जानाय नङा नङाबा बांसिन जानानै बेमारा थैलांनायनि लामायाव आरो।
औ -औ थारैनो नोंथां जोंहा समा बो' जाबाय गोजोन्नाय थाबाय जोबोद जोबोद नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों नोंथां।